हेलौ।
अ खोना ना नोंथां औ खोनादों खोनादों औ खोनादों। औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो ओरैनो।
दायो नै आं
अ दायो नै आं ओरैनो दङ अ नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथांङलाय मा खालामदों। आंबो नै ओरैनो दं। थयो दायो ओ ओरैनो जिरायनानै दंथयो। औ नोंखौ ना औ नंगौ नोंथाङाबो दायो फ्रि नङा होमबा औ औ आं दा फ्रि। औ ओ नोंथांजों आं मोनसे ओ औ। मोनसे बाथ्रा सावरायजागोन नङा होमब्ला बिदिब्ला।
औ हायो।
उम। अब्ला आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्राखौ मोनथिनो लुबैदों आरो बेनि बागायनो आं नोंथांनाव बे बाथ्राखौ ओ सावरायनो सानदों आरो औ। औ दा आं गुबै बाथ्रायाव थांनोसै। नङा होमब्ला नोंथां। ओ जागोन दे। ओ जोंहा फोरबो नङा होमबा। जोंहा फोरबोफोर दं गोबां बेबायदिनो जों फोरबो ओ फालिबोदों आरो गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दिनैसि सिमहालागै बेफोर फोरबोनि गेजेरजों जों गोबां जोङो बायदिसि गियानबो मोननो हागौ। नोङा होमबा आरो जों बेखौ फालि फालि दिनैसिमहालागै जेलानोाखि जोंनि आजै आबौमोन दङमोन बै समनिफ्रायनो फालि फालि दिनैसिम जोङो बेखौ आथिखाल समावबो जों बेखौ माने फालिबाय थानाय नुनो मोनबाय थायो औ आरो औ। बे फोरबोखौ आङो ओ नोंथांजों दा सावरायनो नागिर दों आरो बे फोरबोआनो जाहैबाय जोंनिया मागो फोरबो नङा होमब्ला। बे मागो फोरबोखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ माबायदि हाइ खुंनाय जायो। आरो बे खौ जोबनायाव माबायदिहाय फोजोबनाय जायो। बेखिनि बाथ्राखौ मिथिनो थाखायनो आं नोंथांनाव ओ। बेखौ माने सोंनो सानदों ओ दा नोंथाङा बेनि सोमोन
औ औ जागोन दे आं माने जिखिनि आं नुबो बोदों दा जायबायदि सोलिबोबाय थादों जोंनि ओनसोलाव आं बेखौनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायगोन दा जेनेबा मागो मागोआथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे
दा बे फोरबो‌ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
मागो फोरबोखौ जोङो माग दानाव माग दानाव नङा एबा बैस जानुवारि जानुवारियावहाय औ माग दाननि सेक खालार आरो जानुवारिनि फरटिन फिफटिन बेफोरबायदि खालाराव
खालाराव फरटिननिफ्राय बे मागो फोरबोखौ जों फालिनायखौ नुनो मोनो औ नंगौ नोंथां दा मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो सिगां बेलागुर जानाय बा लावखार ओंखाम जानाय नंगौना औ औ
औ जों बेखौ सिगां बुंनो नांगोन मानो होमब्ला जेब्ला जोङो माने माग दाननि से खालारनि सिगांनो माने उद्रायनाय हिसाबै जों बेखौहाय माबायो जेरै ओ सेंग्राफ्रा सेंग्रा बोराय बुरिफ्रा बोराय बुरि बा गथ'फ्रा गथ' बिदिनो खायसे जायगायाव गासिबो ज' बिदिनो माने मा फैसा दिखांलायनानै न' बेलागुर न' लुनानै जेनेबा बे समावथ' माइखौ गासैखौबो हाखांनाय जायो नालाय दुब्लि फोथारा लांदां जायो नारा थायो दा गोदो गोदाय मा खालामोमोन उन्दै उन्दै गथ'फ्रा
औ थारैनो औ नंगौ।
बै नाराखौ ज' ज' हानो थाङोमोन नाराखौ हानानै बे नारा जोङो दुब्लियावहाय न लुयोमोन आरो गिदिर उन्दै गासैबो हेफाजाब होलायनानै ज' ज' नख खौ लुयोमोन माने जोबोद रंजानाय मोनसे फोरबो होननानै
औ थारैनो नोंथां
नारानिनो बानायजोबो आरो दा बेवहाय हरावहाय माने
औ नोंगौ थारैनो।
थाव मोनसे माबा दङ बेयावहाय नेमखान्थि दं जेर बे समावहाय गोबां खेथि खालामनाय जायो नङा होनबा आलु खेथि औ दा बिदिनो ओ आलु सोरनिबा बा
सोरनिबा बारियाव आलु गायदोंबा फुरथियाव आरो आलु खावहैनाय
इदिनो सोरनिबा दाउ खावनाय बेफोरबायदि माने दाउफोरखौ एसेबां जों खावनायखौ नुवा खायसे खायसे जायगायाव नुयो खिन्थु माने आलु खा नानै लानानै संनानै जाफैनाय एखदम फुरथि खालामनाय जों बेफोरखौ नुयो आ
जों बेफोरखौ नुयो औ आरो औ हरसे बिदिनो सलिगोन ओमफ्राय बिदिनो खायसेया खावहैगोन बिदिनो आलुफोरखौ रुनानै जायो औ थारैनो फुरथि खालामबाय थायो आ आरो औ आरो माने मा जाय बेलागुरखौ जायो। औ बिसोरो माने बेयावनो हर थायो आरो बे न'आवनो हर थायो औ आमफ्राय दा मोनसे फोथानायनाय दङ' जे जाय माने बे बेलागुरखौ जादों।
नाखौ जादों बिसोर माने औ खोमसि खोमसियावनो सिखारनो गोनां जायो।
खारनो गोनां जायो आरो औ खोमसि खोमसियावनो सिखारनानै अखानायैनि बाथ्राखौ आं बुंदों औ नंगौ माने अखानायनायै बिसोरो खोमसियावनो सिखारनानै न'खौ सावनानै दुगैनो नांगौ औ। आरो बेयावनो ओ आं नोंथांनाव मोनसे सोंथिखौबो बा देरबावनो नागिरदों ओ माने ओ खोमसि खोमसियाव सिखारनानै। बेलागुरखौ सावो होनना बुंदों नोङा
औ नंगौ नंगौ।
बेयाव ओ माबाफोर माने फोथायनाय दंमोन नामा जुदि खोमसियाव सावाब्ला मा जायो आरो सोरांनानै स ब्ला मा जायो बे खौ नोंथांङा एसे फोरमायगोन नामा। आं नोंथांनो बेखौनो फोरमायनो नागिरदोंमोन दि औ बुं जुदि जुदि नखौ खोमसियावनो सावनानै दुगैयाब्ला औ दाउखा जायो होननानै फोथायनाय दङ आरो औ थार ओरैनो
उम माने जुदि सोरांनानै दुगैयोब्ला बा सोरांनानै सिखारनानै सावोब्ला मानसिया दावखा जायो होननानै फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो गासै बे न'आव जाय थाग्राफोर बिसोरो माने फुंङावनो दुगैनानै बे नखौ सावनाय
खौ सावनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो औ थारैनो नंगौ नोंथां दा दा बेयाव जों मागो फोरबोआव आजो आइजोफोराहाय मा खालामो होनब्ला बिसोरो फिथा देयो औ थारैनो अनासि औ बेनो माने माग गो होनब्लाथाय माने जानाय लोंनाय फोरबो होननानै जों बुंनो हायो आरो औ औ मानो होनब्ला बे समावहाय गासैबो खेथिफ्र जोबो आरो बयनिबो न'खराव माइ माइनि आंखाल गैया बा माइरंनि आंखाल गैया मोनसे आंखाल गैयै फोर
खौ बुंङो आरो बिनिखायनो औ औ जोंङो आबाद मावखांनायनि उनाव जों माइब्रा माइब्रा माइ गायोना बे माइब्रा माइखौनो जोंङो औ हरसे सोमना दोननानै अखानायै माने उवालाव देनानै। बिदिनो अनासि बानायो सिबिं नारखल बिदिनो गुर बिदि होनानै जोङो फिथा एन्थाब बानायनायखौ जों नुयो आरो जों जायो आरो बिदिनो थावनि फिथा बा अनासि बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय।
जाय गोदो गोदाय समाव गथ'गथायफोर थायो औ नगौ उन्द उन्दै ग'थफोर बिसोरो मा खालामो न' न' हाबनानै बिसोर फिथा मागिनायखौ जों नुनो मोनो औ नोंगौ थारैनो नाथाय बै फिथा मागिनायखौ आथिखालाव।
ओ अ आथिखालाव आथिखालाव जोङो बेफोर मागिनायखौ नुनो मोनलियाखौनो बुंजायो माने खायसे खायसे गामियाव जानो हागौ ओनसोलाव मागियोबो जानो हागौ नाथाय जों आं जि जायगायाव थायो बा जि ओनसोलाव।
ओनसोलाव दङ'औ बे ओनसोलाव जों बेफोरबायदि मागिनायखौ जों नुनो मोनलिया आरो माने गोमालांबाय होननायखौनो बुंजायो आरो। औ थारैनो।
औ दा नोंथां मोननिथिं माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होगोन ना।
थारैनो आंबो जोंनि ओनसोलाव बे मागो फोरबोखौ नङा होमब्ला।
औ नंगौ।
बेखौ मा बायदिहाय माने फालिनाय जायो आरो आथिखालाव बे फालिनाया माबायदि सोलिगासिनो बेनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायगोन। ओ जोंनि ओनसोल होननानै बुङोब्ला ओ गिबियावनो मागो फोरबोखौओ जिहेथु गासैबो जोङो आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि नङा होमब्ला बे हिसाबै आबादआ जेब्ला नाखि दिखां खांनायनि उनाव बे फोरबोखौ जोङो फालिनाय जायो। आरो लोगोसेनो बे फोरबोआव माने जेनिबो आंखाल गैया होननानै दहाय नोंथाङाबो बुंदों आरो थिग बेबायदिनो। नैबे जोंनि ओनसोलावबो बे समाव जेनिबो आंखाल गैया जायो। माइनि माइ नङा होमब्ला आरो बायदिसिना मैगं थाइगंनिबो आं आंखाल गैया जायो थिग बेबायदिनो मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो। नंगौ थारैनो जोंनि नैबे ओनसोल लावबो बे नाराखौ हानानै जि बेरलागुर बानायनाय, नङा होब्ला? बे बेरलागुर बानायनाय ओ हुदाया बा गुर बानायनाय खान्थिया जोंनि नैबे ओनसोलावबो दङो आरो बियो आरो बेखौ ओ गोदो गोदायबो बेखौ ओब बानायबोदों आरो दिनैसिमबो बेखौ खायसे-खायसे ओ गामियाव बा खायसे खायसे ओनसोलाव बेखौ आथिखालाव बानायनायबो नुला आरो खायसे जों बेखौ बानायबोबाय थायो आथिखालाव नाथाय नै बे जोंनि ओनसोलावबो बेखौ ओ साफा सानै जि ओ गामियाव थानाय गथफोर बे गथफोरानो। खौ जों बानायनायखौ नुयो आरो। माने बिसोरो गिबियावनो नारा खौ हाग्रोनानै लायो ङो होनबा गिबि दि जों थांङोब्ला नाराखौ हाखांनायनि उनाव जोंनोथ बे ग्रुप बानायनो थाखाय जोंनो औवा नांगौ जायो नंङा होमब्ला? आरो औवाखौबो ओ जोंङो एसे माने बै जे फाबु नंङा फर होनना बुङो नङा होमबा बे फाबुआबो जोंना एसे गोलाव गोलाव जानांगोन अब्ला बेखौ जु बि गोरलै गोरलै गोरलैयासो जानांगोन। एसे गोरलै दबखौ जोंङो दाननानै लानाय जायो।
नंगौ।
जों बेयाव जुदि औवा बुरखाखौ बानायोब्ला जोंना बेलागुरनि ओ माबा जाहैनाय नंङा नंङा होमब्ला? बेनिखायनो जोंङो बेयाव औवा बुर खाखौ बाहायनाय नुवा जोंङो बेयाव औवाजि गुबै बे औवा गुबैखौ जोंङो बाहायनाय नुयो आरो बेखौ जोंङो गोरलै गोरलैखौ एसे दाननानै बेखौ सोरगिदिं गायना लानानै बेखौ जोंङो जेसेबां हायो एसेबांनो बेखौ गासोयो नंङा होमबा बे जिगाबखौ जोंङो नाराखौ जों सोयो बेखौ सोखांनायनि उनाव जोंङो मा खालामो
औ
बेखौ जोंङो गासोनानै बेखौ आरामसे आरोबाव बिनि बेखौ जोंङो बै थालिर गुर थालिरनि बिलाइ थाया होमबा? बे थालिर बिलाइखौबो जोंङो खौ गासैखौबो हुखांनायनि उनाव बेखौ थालिर बिलाइखौ जिं जिं जों खाथाबनायखौ खाथाबनानै लानाय जायो आरो आरो खाथाबनानै लाखांनायनि उनावनो बेबादिनो बियो बेलागुर महर मोनो आरो बेखौ जोङो मा बायदिहाय ओ खावो बेखौबो आं नोंथांनि ओ सिगाङाव एसे फोरमायनो सानदों जेब्लानाखि जों बे औ ओ अखानायै जों सावनांगौ नङा होमब्ला बेखौ आरो सावो सावो थारैनो जोङो दाउखा नुनो मोना आरो दाउखाया जुदि नुयोब्ला जों माने बैयो थैनायनि उजिखांनायनि उनाव। माने दावखा जायो होननानै जोंहा फोथायनाया दङ आरो। आरो मोनसे फोथायनाय दङ जोंनि गेजेराव ओ बे माने ओ ओम-मागो समाव। बा ओ जोङो मा खालामो जों फिथा जायो नोंङा होमब्ला?
औ।
बे फिथाइ जानाय समाव जोंनिया ओ बे फिथा लावदुम फिथा ना मा होनो।
औ औ औ
जानो मोन ना नामा बेफोरबायदि होननाय जों खोनायो। माने बेखौ जायोब्ला मोसौनि माबायाव दुमालु जायो नामा बे बेफोरबायदि होननाय दं आरो बेफोरखौ जों माने फोथायबोदों ओ जोंना धजिक खिनि सावरायनाय बे ओ सावरायनायनि जि समा जोंनिया जाबाय नङा होमब्ला नोंथां जों माने इयुन समाव ओ बेखौ जों सावरायबावगोन आरो दिनैनि जिखिनि सावरायनाय बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों बिथांजो रायलायनो मोननानै बा सावरायनो मोननानै समाव आरो सावरायनो बा खाबु मोनबावगोन होननानै मिजिंथिबाय दे।